औ
हेलौ औ नोंथां
औ
औ एसे लासै लासै खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना
औ दाखोनाबाय नोंथां अ नोंथांखौ अ फन हरनायनि जानो जाबाय नोंथांजों दसे सम बै ओ सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोनना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
अब्ला नोंथांनिफ्रा आङो सुंद'यै ओ जेनेबा मिथिनो लुगैयोदि माने जोंनियावथ' दा गोबां जेनेबा सोलोंथायफोर लाबाय जेनेबा गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ लानाय बेवहाय जोङो गोबां माने ओ गोबां फारागथि नुबोदों माने दा सोलोंथाइ लानाया दासि गोबां जाबाय माने गोदो माने बिदि सोलोंथाइ लानायफोरखौ जोङो नुनो थाङामोन नोंथां दानियाथ'
औ
जोंनि फरायसालिफोराबो गोबां जाबाय नालाय बेनिखायनो जों सोलोंथाइखौ गोबां नुबाय आरो नोंथां माने सोलोंथाइ लाहैनो सुबुंफोरा गासिबो स' नोंथाङा होम बा फोरमायनो हागोन ना बै सोलों थायदि जोङो लायो गासैबो माने मानि थाखाय जोङो लानायखौ गोबां माने नुनो मोनो
औ नोंथां ओ जोङो सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोङो सोलोंथाइ बुङोब्ला बिजाबनि सोलोंथाइखौल' जोङो बुंनाय जाया। जाया आरो जोङो दानि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइनि गेजेराव ओ जोबोर फाराग दङ। जोङो गोदोयो सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरखौ एसेबां नुनो थाङाखैमोन आरो आरो जोङो ओ ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिन आइजोफोरखौ जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय ओ सुबिदा होनायखौ नुवाखैमोन आरो नाथाय जोङो औ दानि समाव जोङो एसे बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे जोङो ओ बयखौबो समान समानै बा आइजोफोरखौबो हौवाफोरजों समानै सोलोंथाइ लानायखौ बा सोलोंथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ओ जोङो सोलोंथाइखौ मोननै रोखोमनि मोननो हायो आरो जेरैबायाददि जोङो बिजाबनि मोनसे सोलोंथाइ आरो जोङो जा बाहेरा बा समाजफोरनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ आरो जोङो बिजाबनि फ्राय मोननाय सोलोंथाइनिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जेरैबायदि बाथ्राफोर खौ जोङो समाजनिफ्राय मिथिया बेफोरखौ जोङो फरायोब्ला मिथिनानै मोननो थाङो आरो ओ जेरैबायदि ओ गावनि बा जेरै राइट्सफोर बिब्दिफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो खायसे मिथियै बाथ्राफोरखौबो जोङो बिजाब फरायनायनि लोगोसे गुवारै बेखेवनानै मिथिनो मोनो आरो। आरो औ गोदो जेरै जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोबोर उसुबिदा जायोमोन जेरैबादि गोजौ सोलोंथाइ लानायफोराव जोङो जोबोर गोजान जायगाफोराव थांनांगौमोन। नाथाय जोङो दानि समाव सोलोंथाइ लानो थाखाय एसेबां गोजान जायगाफोराव थाङालासेनो जोङो ओ खाथि ओनसोलफोरावनो जोङो सोलोंथाइ लानो हानायनि सुबि दाया जानानै फैबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो औ जोङो जेरै गोदो सोलोंथाइ लानो थाखाय खायसे राङारि अनसुंथाइनि थाखायबो खायसेखौ जोङो सोलोंथाइ लानायाव एसे उसुबिदा नुयोमोन नाथाय जोङो दानि समाव सोलोंथाइनि फारसे ओ सरखारखौबो जोङो बां सिन गोसो होनायखौ नुदों बा फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायाव गोबां हेफाजाब होनायखौबो नुदों आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओनसोलाव ओ सोलोंथाइनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदि खायसे आजिरा मोननाय ओ जा फोरोंगिरि बिसोरबो खायसे ओ फरायसालि गायसननानै जोङो ओ गावसोर जा मोननाय रोंगौथि बेखौबो फोरोंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ औ बेनि अन गायैबो जोङो समाजनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ बुङोब्ला जेरैबायदि ओ जोङो गावनि गियान बा गावनि दानाय लुनाय बायदिफोरखौबो जोङो सोलोंथाइ बुंनो हागोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां
औ औ खोनादों दे नोंथाङा फोरमायलाय इसे
मा मा सोंदोंमोनबा नोंथाङा मोजां खोनायासै आं नोंथां
औ नोंथां सोलोंथाइनि बागैनो एसे नोंथाङा फोरमायना होलाय
औ नंगौ नोंथां ओ सोलोंथायाथ' बिदिनो जोंनिया उन्दै समावथ' बिदिनो जोङो सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' गिबियावनो जोङो जेनेबा सोलोंथाइया लेखा फरायनायजोंल' जाया जेनेबा गाव मोनसे सोलोंथाइ माने लानो गोनांबा जोङो बिमा बिफानिफ्रायबो बायदिसिना ओ सोलोंना लानांगौ जायो बेखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जेनेबा बिमा बिफादो न'खराव थानानै एबा समाजाव थानानै बायदि रोखोम जेनेबा सि-ओ जों सोलोंथाइ लाबोयो जेनेबा सोलोंथाइ बुङोब्ला बेवहाय गोदोरखौ मोजाङै खनमान होनो रोंनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ आरो बिदिनो बायदि माने गुबुनखौ मदद होनाय बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ बेनि अनगायैबो जि जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जेनेबा फरायसालिफोराव थांनानै जोङो सोलोंथाइ मोनो लेखा फरानिफ्राय ओ लिरनो ओ फरायनो एबा आ गुबुन सुबुंफोरजों रायज्लायनो माबायदि मा रोखोमै रायलायो बिनि बेफोर सोलोंथाइखौ जों माने फरायसालिफोराव थांनानै ओ फोरोंगुरुजों जोङो ओ सिखायजानो हायो आरो नोंथां, खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे
औ नोंथां बिदिनो जोङो जेनेबा सोलोंथाइ बे सोलोंथायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नङा होनबा नोंथां? औ सोलोंथाइ नङाबाथ' दानिया बे गोनोखोआरि मुगायाव जोङो थांना थानाया जोबोद माने जोंनि नि थाखाय असुबिदा जायो मानोना जोङो आ जायखिजाया मोनसे खामानि मावनो थाखायनो जोंनो बै रोंगौथिखौ नांगौ जायो। बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनिया आ बै ओ फैफार फालांगि हमना लाबाय बेफार फालांगि बेफोर बेफार फालांगि मावनो थाखायबो जोंनिया बायदिसिना ना माने गाव सोलोंना लानांगौ जायो जेनेबा गुबुन जायगायाव बेफार फालांगि थांनो ओ मावनो थांदोंबा एबा गावनि बेफार फालांगिखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो थाखायबो गाव रोंगौथि गोनांबाथाय बेफोरखौ जों माने आ बेफार फालांगिखौ मोजाङैनो माने मावनो हायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे
औ बेबायदिनो जोङो ओ ओ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जायो। आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जेनेबा दाथ' जोंनि जायगाफोराव गोबां नुनो थाङो प्राइभेट स्कुलफोरबो गभारमेन्ट स्कुलाथ' थाखाबायानो जोंनिया आरो बेनि अनगायैबो जोङो प्राइभेट स्कुलफोरखौबो गोबां नुनो थाङो। आरो बेनि बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो थांगोन जेनेबा?
औ नोंथां अह बेनि बिथिङावथ' जोङो गोदोथ' बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन नाथाय जोङो दानि समाव बिदि सुबिदाखौ खौ बांसिन नुयो आरो जोङो ओ दानि समावथ' सरकारि स्कुलफोरावबो जोङो बांसिन मोजां मोजां सोलोंथाइ होनायखौ नुदों आरो खायसे गोरों सिगांनि जेरै ओ एसेबां मा होनो फोरोंगुरुफोरा एसेबां सोलोंथाइ गैयामोन नाथाय जोङो दानि समाव गोबां गिदिर गिदिर सोलों थाइ लानानै जोङो सरखारि फरायसालिफोराव हाबफैनायखौ नुदों आरो ओ बेनिखायनो जोङो सरकारि सोलोंसालिफोरखौबो जौगानायखौ नुदों आरो फारसेखिं जोंओ जा प्राइभेट फरायसालि ओ बेखौबो बुंनो थाङोब्ला जोङो खायसे आजिरा मोननाय ओ फोरोंगिरिफोरा हाफैदा हाबहैनानै थायो बेखौबो जोङो ओ मोजां होननानै बुंनांगोन आरो सरकारि स्कुलाव जेरैबायदि बादि जोङो जा बायदि ओ मा बुङो फिननाय बायदिफोरखौ जोङो नट्सफोरखौ एसेबां जोङो मोननाय थाङा आरो नाथाय जोङो बेफोरबादि जा प्राइभेट ओ स्कुलफोराव जोङो बांसिन बिदि होनायखौ नुयो आरो जायनि थाखाय जोंओ फरायसा फरायसुलिफोरखौ एसे जौगासिननायखौ नुयो आरो नोंथां
ओ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ
थारैनो नोंथां जों बैफोर जोंनि जायगायावबो गोबाङैनो प्राइभेट स्कुल दङ मानो होनबा जोंनिया माने बैफोरो ओ सोलोंथाइ लाग्रा माने जि फरायसाफोर बेफोर फरायसाफोरनियाबो बांबाय आरो बैफोर बांनायनि थाखायनो जोंनिया बे सरकारि स्कुलफोरावबोथ' जायगा थास्लाबा आरो बेनि अनगायैबो खायफाया आरो जोंनिया। बै प्राइभेटफोराव मोजां होननानै माने गोबाङैनो। मुं थिसनहोयो बिदिनो माने। नुयो आरो बिदिनो जोङो प्राइभेट आरो सरकारि स्कुलफोरखौ। स' नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना जेनेबा। सासे फरायसाया। ओ फरायसालियाव थांबाथाय मा मा। मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांफायो।
औ नोंथां ओ जोङो। ओ फरायसालियाव लांनाय नुनाय बायदिबाथ' जोङो बांसिन ओ जा। ओ हाइस्कुल बायदियाव थांनायखौ जोङो बायदिखौ बेग बा दै। दै बथल गावनि बिजाब बुहि कलम। बायदिफोरखौ लांनायखौ नुयो आरो आरो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो। ओ दै बथल गावनि जामिट्रि बक्स पेन। अपेन खौथ' बाहायनाय जाया बिसोरनो बांसिन उन्दै समाव नाथाय पेन्सिल बायदि। खौ बाहायनायखौ नुयो आरो आरो जोङो गोजौ औ। गोजौ सोलोंथायाइयाव बुंनो थाङोब्ला जोङो। ओ जेरैबायदि जोङो हाइष्कुल बायदियाव लाङो बिब्दि लांनाय नुवा आरो। जोंङो बेवहाय बांसिन ओ बि बिजाब। फोरखौबो लांनायखौ नुवा आरो जोंङो बांसिन बहि। कलम बायदिखौल' लांनाय नुयो आरो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो खायसेखौ। ओ लेपटपफोरखौबो लांनायखौ नुदों आरो।
औ नंगौ थारैनो माने जोंनि जायगायावबो बिदि बिदिनो नुयो माने फरायसाफोरखौ गोदोथ' जोंङो बै फलाफोरखौ लांनायखौबो नुनो मोनोमोन। दानिया बेफोर गैला थेवबो जोंनियाव। खायफाखौ दाबो फलाफोरखौ लांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां उन्दै उन्दै गुब फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरो बेनि अनगायै। दाथ' जोंनिया बै कलमाथ' थाखाबायानो। आरो बिदिनो बहिफोरखौ लांला बायो लाङो आरो। बिदिनो लांनानै जेनेबा लिरनाय उन्दैफोराथ' पेन्सिलफोरजों लि ना नोंथां औ बिदि बेफोरखौ बिजाबफोर बे। दै नांगौ जानाय बेफोरखौ लांफानायखौ नुनो मोन आरो नोंथां‌। दे नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला। दिनैनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय
औ गोजोन्थों नोंथां।